हेल' ना
औ खोनादों आङो ओरैनोसो दं नै उन्दुगांलाबायनानैसो
औ होनोमबा फ्रि दङ ना नोंथां
फ्रियैनो दङ
अ होमबा जोंहा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ सावरायजागोन दे मा आयदा लानो ओरैनो
अ बेनो जोंनि बर'फोरनि कारथि फोरबो खुंनायनि सायाव सावरायनो नामा
औ औ जागोन दे सावराय जागोन
काति फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बै माइ हानो जाहां जाहांबाथाय खुङोना काति फोरबोखौ
जेनेबा माइ ओंखारहांनायाव औ माइ ओंखारहां जानाय समाव आरो बे समावङो
नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ काथि गासा सान होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'फ्राथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौ फालिबोदों आरो जिहेथु जोंनि बर'फ्रा आबादारि गाहाय हारि हिसाबै माइ गायखायो नालाय बेनिफ्राय माइ गायनाय समाव जेब्ला माइआ मा होनगोन बेखौ थरायनाय होनना बुङो ना जाय खौ ओंखारहां ओंखारहां माने बै समाव माने गोरबोआव थानाय होनना बुङो आरो जेनेबा ओंखारथाराखै ओंखार ओंखारां जाबाय आरो बिदि बिदि समावहाय बे काथि गासा फोरबोखौ माने खुंनाय जायो आरो बे समावहाय खुंनाया जोंहा खाथि गासा फोरबोखौ बिदि कार्तिक दाननि सानसे सिगाङावनो आरो
अ आतसा संक्रान्ति होनोना बेखौ
संक्रान्तिथ' बेखौ संक्रान्ति होननायखौथ' आं मिथिया जायखिजाया कारतिकनि एक थारिकनि सानसे सिगाङाव जोंनिया मा खालामो दुब्लि बारियावहाय बे सिगाङो सिगां माने दाबो आरो ओमफ्राय थाइगिरनि थाइगिरखौ दाननानै थाइगिरनि ल लावथि मोनसे मोनसे दानना लासिगोन बिदि दाननानै थाइगिरनि गांखं बे गांखंआव माने थाव होनानै आरो मा होनो आवा खुन्दुं बिदि होनानै दुब्लि बारियावहाय बयनिबो दुब्लियाव नुगोन आरो रिथि रिथा बेफोरबायदि लगायनाय बेखौ लगायनायनि ओमफ्राय बे खालि माने फुजाबो होयो आरो दुब्लि बारियाव हरावहायसो होयो नालाय बे मोना मोना ओमफ्राय बुध प्रसाद बिदि होननानै माने आइ माइनावखौहा गाबज्रिनानै फुजा खालामो आरो ओमफ्राय फुजा खालामनानै जेनेबा जोंनि माइआ मोजां जाथों जे माने मा होनगोन बेखौ बिदि माय ओंखार खारि बा बायदिसिना एम्फौ एनलाया जेबोखौ खहा दा खालामथों बिदि होननानै फुजा खालामो आरो
औ औ
खांनायनि उनावहाय बे दुब्लिफ्राव गासैयावबो माने मोनायावहाय बिदि आलारि खौ लगाय जोबसिगोन ओमफ्राय लगायनानै ओम बै बै समावहाय बेखौ ओ लगायनायनि माखासे साइन्टिफिकेलि माने रिजोनफोरखौ माने मानसिफ्रा बुङो आरो गोदोनि मानसिफ्रा जेनेबा बे समावहाय जेब्ला माइया गोरबोयाव थायोना खारां खारां जायो बे समावहाय बेलायनो माने माखासे एमफौ बिदि एमफौ एनला बायदिसिनाफ्रा थुइ गाज्रि खालामो बा बिदैखौ सोबोब्ला माइया माने मोजाङै जाया मोजाङै ओंखारा बेफोरबायदि बुङो आरो बिनिखायनो जेब्ला माने दुब्लि बारियाव बै बिदि रिथि रिथा जोंनाय ओ माने अरफोर बिदिल' लायोब्ला बै एमफौ जिलाफोरा जे माने बेयाव बारसोमहैजोबो जोबो आरो बै अराव ओ जेब्ला एमफौ एनलायाथ' माने अर नुनाय लोगो लोगो थांखायोना बिसोरो बिनिखायनो माइखौ जेबो नसथ' खालामा लासिनो बिसोर बै अरखौसो होसोनानै थाङो माने बे अर होसो होसोयावनो माने बारसोमनानै बिसोर थैयो आरो माखासे बिनि थाखायनो माने बे फोर बेखौ खुंनाय जायो होननानै बुङो आरो बे ओमफ्राय जेब्ला जोंहा आ खाथि गासा बायखाङो अब्लाथायमाने बै माइफ्रा मोजाङै ओंखारस्रजोबनाय बेफोर बेबायदि जाहैयो आरो बेनिफ्राय औ कारतिक गासा समाव बे ओ अर लगायखांनायनि अर लगायनानै माने दुब्लियावबो लगायो बेनिफ्राय न'फोरावबो खायसेया ग'लि थिंबो लगायो ओमफ्राय बाख्रि लामाथिंबो लगायो बिदि लगायनायखौ नुयो आरो
औ औ
बेखौ ओ आलारि फ्राव बिदियाव लगायनाय जाया थाइगिरनि गांखं बेयावनो ल'गायनाय जायो आरो बांसिन बेजों लोगोसे जे अखानायै जोंना गामियावहाय फुजा जायो फुजायाव बे ओ माइनावखौनो माने फुजा खालामो आरो ओइदिनखालि ओम कार्तिक आसानि नामाव बिदिनो आर'ज बायदिसिना लानानै फुजाफोरखौ होनाय जायो बेनिफ्राय आ जोंहा खाथि गासा समाव बिदि रंजानाय बाजानाय बा मानाय बिदि दि एसेबां मानि गैया आरो खालि बे दुब्लि बारियाव आलारि लगायनाय बायदिसिना बेखौ बेफोरल' जायो ओमफ्राय उम बै आलारि रि लगायनो थांनाय समावहाय मा मानसिफोरखौ बुंनाय नुयो आरो ना ओ जोंनि जे माइया खुलुमनाय समाव बुङो आरो ओमफ्राय खायसेयाथ' गोदोनि समाव बिदि होख्राव होख्राव बुंनाय बेफोरबायदिबो खोनायोमोन माने जोंनि माइया बिदा दां गोलाव गोलाव जाथों आ जेबो बिदि ख'हा दा जाथों बेफोरबायदि होननाय
औ औ
माखासेखौ बुंनाय खोनायो। जेनेबा गावनिखौल' खायसेया सानोना गावनियाल' मोजां जाथों बा गुबुननि गाज्रि जाथों बिदि आ आंनि माइया बिदां गोलाव गोलाव जाथों ओमफ्राय गुबुननिया गुसुं गुसुं जाथों। बेफोरबायदि होनलाबायनाय बिदिखौबो खोनानाय मोनो आरो खोनानो मोनो। औ ओ बिनिफ्राय नोंथाङा मा मा मिथियो कार्तिक आसानि सोमोनदै एसे जेनेबा नोंसोरनिथिंजाय मा खालामो बेखौनो एसे खोनथाजागोन आरो औ
औ जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो खालामो जेनेबा आं बांद्राय मिथिजोबा जेनेबा बा आं नुनायखिनिखौ बुंनोसै आरो आं मिथिनायावथ' ओ जोंनियाबो नखर न'आव फार्स्टआवनो न'आव मोन्दिराव फुजा होयो आरोना। प्रसाद होनानै मोन्दिराव फुजा होयो ओमफ्राय बिनो फिथाइ सामथायाइ होबाय ओमफ्राय जोंना बांसिन थाइगि थाइगिरावबो होयो होनाया खिन्थु जोंहा थाइगिर गैया नालाय ओमफ्राय बे थालिर फस्लायाव होयो आरोना थालिर फस्लाखौ जि ओ माबा बायदि बानायोना आलारि बाथि बायदि बानायनानै बे थालिरावनो ओ माबाखौ होयो साथिखौ लगायो आरोना आलारि बाथि ओ ओमफ्राय बेयाव फार्स्टआवनो बे न'निफोराव होजोबनानै लाग्रोबाय ओ न'नि न ओ माबायाव न'मा न' होनो जोंना इसिं न' बेयाव आइ माइनावनियाव लगायबाय ओमफ्राय मोनदि राव लनानै आइ मायनावनो लायबाय ओमफ्राय ओ मो गलियाव लायो बारिथिंजाय। लगायो लामायाव लगायो आरो गासियावबो लगायजोबखांनानै। दुब्लियाव थाङो आरोना दुब्लियाव ओमफ्राय दुब्लियाव हैयो आरो। हैनानै ओ बिदिनो ओ जोंनाबो बिदिनो बुङो आरोना माने आगोल गाख्रनानै बुंनायखौ खोनायोमोन आरो आंबो। ओ जेनेबा जोंनि माइआ बिदां गोलाव गोलाव जाथो बिदि होननायखो खोनायोमोन आरो आंबो। आगोल गाख्लयोमोन खिन्थु दानिया बिदि गाख्ल'ला आरो बांद ओफ्राय आरो दानिया आरो माने मानसिफ्रा दुब्लिफ्रा एसे गोजान गोजान जाबाय नालाय बांद्राय थांनायखौ नुनो मोनला लामायाव नो होनानै दोनो आरो ना खायसे दुब्लियाव थाङा लासिनो। ओ बे माबानि दुब्लिनि नाम खालामनानै मोनसे एक्सट्रा खि लामाथिं जाय होनानै दोनो आरो ना बावनानै दोनो बिदि नुदो आरो जोंनियाव ओ ओमफ्राय गय बिफांफोरावबो होयो जोंना गय बिफां बा बे नालेंखर बिफांफोरावबो होयो आरो साथि आलारि बाथि लगायो।
औ माने बिनि खाथियाव लगायो आरो ना।
थियाव ओं बिदि लगायनायखौ नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय आंबो बिदिनो खोनानायाव जेनेबा बिखोनो खोनादों नोंथाङा बुंनाय बायदि जेनेबा ओ बि माया माने गाज्रि जायाथों जेनेबा एम्फौ एनलाया जा जायाथों बिदि होननानै लगायो होननानै खोनायो आरो जेनेबा बेखौ बे फोरबोखौ फालियो होननाय खोनायो। ओ बेनिफ्राय आरो ओ साइन्टिफिकेलि नायोबाथाय जेनेबा बैयाव मोनसे बिजाबाव फरायनो मोनदोंमोन आरो आं। ओ बे माबा थाइगिर थाइगिरा थाइगिरनिफ्राय लायनो माइ बा जेनेबा बेयाव ओ आलारि बाथि लगायोब्ला लायनो बिनिफ्राय माबा मोनसे सेन फैयोन आरो ना ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरो जेनेबा बि ओ दुब्लि फोथाराव जेनेबा खानाल माबा आलारि बाथि थि लगायनाय लोगो लोगोनो एम्फौफोरा माने बि लाइटनि पाव माबाखौ नुनानै लाइटखौ नुनानै जेनेबा खाथियाव फैयोना खाथियाव फैयोब्लाथाय माने बि अराव बारसोमो ना बारसोमनानै एम्फौफ्रा थैयो। ओमफ्राय बिनिफ्राय आरोे सेन बिनिफ्राय मोनसे सेनबो ओंखारो होनो आरोना बे सेन सेनाबो माने एम्फौफोरखौ बोनानै लाबोयो लास्टआव बेयाव बारस'नानै फ्राय एम्फौफोरा थैयो बिदिनो माने फरायनो मोनदो आरो आङो ओ उम बेनिफ्राय आरो ओ बे थालि-थालिर फस्लायाबो थालिर फस्ला आरो बे ओ माबानि ओ थाइगिर बिखंखौ जेनेबा गांखंखो बाहायनायनि मोनसे जाहोनबावा जाबाय बे आलारि बाथियाथ' जेनेबा हाजों बानायनायाथ' थावखौ बिराद सोबोना ओमफ्राय बै लायनो माबाखाय प्लास्टिक बायदि मोनसे बुस्थु थायो नालाय मोनस मोनसे लेयार थायोना बेयाव औ औ औ बे गांखंआव बा थालिर फुसलिाव ओंखायनो माने बेखौ बाहायो आरो आगोलनि मानसिफोरा बिदि होननानै मिथिनो मोनो आरो
थाइगिरफोरावबो थायोना बेयो थाइगिरावबो थायो औ
थायो बि था थालिरखौ थ हागोन माबायाव जोंनिया मा होनो बै हाबाफोरावबो बाहायोमोन आरोना बिदि ओंखाम जानायाव बाहायोमोनना नोंसनाबो ओम ओ औ ओमफ्राय बिदिनो होखांनानै ओ बेयाव साथि खालाखौ लगायखांनानै ओमफ्राय न'आव लगायहैबाय आरो ओमफ्राय लगायखांनानै मानसिफोरनो गामिनि ओ ओरैनो खाथि खालानि मानसिफोर फैयो आरोना बुद जानो जेनेबा प्रसाद जानो बेखिनियानो आरो जोंनियाव बां ओमफाय बिदि नेम गैया आरो ओमफ्राय नेक्स दिना बिदि फुजा बा माबा होनाय नुवा आरो जोंनि गामियाव बिदि गावबा गाव न'खराव ल'' होनायखौ नुनो मोनो आरो
औ जोंनिया होयो माने मन्दिराव जोंनि बाथौथानसालि बिदि दं ना बेफोरावहाय खांनानै होयो आरो अखानायनायै माने एक तारिकाव आरो ओमफाय बेखालिनो खायसे खायसेनि न'खरावबो नुबावो माने खायसे खायसेनि न'खरा बै खालि एक तारिगावबो माने लगायबावो आरो आलारिखौ बिदि औ बिदि औ दे बुं
बिदिनखालि माबा ओ बि हाग्रा हाग्रा नङा मा होनो इखो बिफां माबा सुफोरखौ मालायनो खावनांगो बिदि मायबा नुयो आं इदि मानसिफोरखौ गामियाव फिसाला सासे सासे थानाय फोरालायनो बे सुफोरखौ हाग्राफोरखौ बुथुमनानै माने लामा गेजेराव गावसोरनि लामा लांगोनानि गेजेराव खावनांगोननो बिदि होननाय मोनसे आं नुनाय बायदि मोनदों आरो ना
अ आं बेखौ बांद्राय मिथि या माने माबा मोनसे फोथायनाय जानो हागौ आरो बियो औ
बिदि नुनो मोनदोंमोन आं
औ बिदि जायगा लायै जायगा फोथायनायफ्राबो गोबां आलदा दं नालाय बेखौथ' ओ मोनथिया दा जोंनि थिंजाय बेफोरबायदि खालामनायखौ नुफेराखै आरो आं औ बेनि अनगायैबो जोंना बे खाथि गासा समाव हाय खायसेया माने ओम फुजा होयो ओमफ्राय बांसिनानो गोदोनि समावहाय दुब्लि गंसे बेफोरबायदि लगायनायखौ नुयोमोन आरो ओमफ्राय दा जोंनियाबो बे नोंथांमोननि बायदिनो बांद्राय दुब्लि गंसे लगाय लायाबाबो माने ओ गावसानि हायावहाय गंसेबाबो लगायनानै दोननाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनसै आरो खिन्थु आथिखालावथ' थावनि दामफोराबो गोबां बारायबाय मानसिफ्रा ओ बेखौ माने एसेबां दुब्लि गंसे लगायनांगौबाथ' गोबां थावफोरनिबो खरस बेफोरबायदि जायो नालाय ओमफ्राय बेनि थाखायनो एसेबां बि गंसे मानि लगाया आरो गंसे गंनैबाबो गावसानि जिहेथु दुब्लि बेफोरावहाय लगायनानै दोनहैनायखौ नुयो आरो
औ औ जोंनियाबो बिदिनो
बे लगाय खालिनो जोंना गामि ओ दुब्लियाव फुजा हैसिगोन फुजा होखांनानै लगायसिगोन आरो बे आलारिखौ लगायनानै ओमफ्राय न'आव फैनानै न'आवहाय न'नि बाथौ मा होनो बाथौ सालिफोरावहाय बिदि फुजा होफैयो आरो जोंना हरावहायनो होयो आरो ओमफ्राय होनानै गामिनि मानसिफ्रा